हेलौ हेलौ अ खोनादो खोनादों । ओ लाख हेल ओ ओरैनो दोङो। नों नोंला नोंलाय मा खालामदो।
ओरैनो दोङो दानि टिउसन लादोंमोन ओमफ्राय लाखांबाय ओरैनो दोङो दा।
अ दे होमबा।
नोंनो बे कलखौ आबादनि बागै रायलायनो नो थाखाय हरदोमोन।
अ जायो सावराय जायो।
औ आ एसे फोरमायना होदो माबायदि खालामो आबादखौ?
ओ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो दुब्लिफोरखौ एवनानै लाग्रोनांगौ जायो। फोथारफोरखौ इनिफ्राय ओम एवखांनायनि उनाव ओ बे दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनो थाखाय खोथियाखो गायग्रोनाय जायो सिगाङावनो फोग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय उनाव बिदिनो जिदाइन दिनसो थानानै फुनाय जायो।
औ
बिनिफ्राय
अ बिदिनो फु फुखांनायनि दिनाव बिदिनो रुवानि फोर लिंनानै गायसिगोन। नङा होमबा औ बिदिनो आबादा आबादा गोबां दं माइ गायनायल नङा नङा होमबा जेरै ओ आलुफोर खौबो गायनो हायो जोङो ओ जेरै ओ दैज्लां दैज्लाङावथ' माइखौ गायबायना ओमफाय दै ओ गोजां बोथोर बोथोरावहाय मेसेङावहाय दालिप फोर फोनाय जायो बेसरफोर फोनाय जायो ओमफाय बिदिनो दालियाबो मुसुर दालि थायो ओ खाला दालि थायो नोङा होमबा सबाइ औ
बिदिनो गोबां आबाद खालामनो हायो। औ
औ औ ओ आबादखौ जोङो दैज्लाङाव मावना लाबासो जेरै दैज्लाङाव जोङो ओ माइ गायो नालाय दैज्लाङाव गायबाथाय बे ओ माइआनो दे मेसेंआवहाय गायनानै नोङा। दैज्लाङाव गायबाय गायनानै बिदिनो जौसिगोन माइ ओंखारसिगोन माइनि बिबार माइ ओंखारसिगोन बेखौनो ओमफाय हासिगोन आगोन आगोन मासफोराव हासिगोन माइखौ।